नंगौ गोजोन मोनाबिलिजों गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गिबियावनो खुलुमग्रोबाय ओ गाहाम आंथ' दा गरम बोथोरखाय दंफां सिङाव जनानै दङ नोंथां नों नोंथाङालाय
औ नोंथाङा आंबो दंफां सिङाव दिदोमै जनानै दङ
औ औ नोंथां
नों नोंथांजों आं दा सम नोंथाङा सम दंबा बैसागुनि बागै दसे सम आंजों राय- लायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दा होनब्ला जों बैसागु बैसागु होनब्लाथाय नोंथाङा मिथिखायो बैसागुखौ
औ औ
औ जों दा बैसागु होननानै बुङोब्ला जों जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो आरो नोंथां एबा एंगारहायै फोरबो बर'फोरनि बेयो बैसागुआ।
औ
बयनिख्रुइ देरसिन बर'फोरनि बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो होनबाथाय जों बैसागुखौनो मानिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जानायनि सिगां सैथो दाननि जोबथा सान एबा बैसागु दाननि सानसे सिगां सानखौ मोसौ बैसागु बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
मोसौ बैसागुआव मोसौ मोसौ बोर मोसौखौ जोङो दैमा एबा दंग'आव लानानै थुखैनाय जायो थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरखौ लाव फान्थाव हालदै बायदि मैगंखौ दानफ्लेनानै माला बानायना गानहैनाय जायो आरो नोंथां मोसौनो बेनि उनाव मोसौनो अराव संनाय सारायनि एबा थौ थौनि हांगारखौ फोथा फोनना होनाय जायो आरो बेनि उनाव मोसौखौ दिगिलि लेथि बिफांनि बिलाइ आरो थाराय बि- लाइजों बुज्राव बुज्र' मोसौखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारलांबाय था बेफोरबायदि होननानै बुंनाय जायो आरो जोङो
औ
बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेबायदि सल' खननानै मोसौ बैसागुखौ फोजोबनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव बैसाग दाननि सेथि खालार खालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो।
औ
मानसि बैसागुनि फुंनि समावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालाम ना खालामखांना उन्दैया गेदेरखौ आथिं हमना खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय बेफोरबायदि जायो आरो जोंना ना नोंथां बैसागुआव उनाव उनावहाय बे सानखालि सानखालिनो उनाव उनावहाय बे सानखालिनो हाग्रानि मैगं थाइगं गोखा गोखै बायदि बायदि बायदि जादनि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ जौसे जौसेस सेथा मैगंखौ खानानै संना जानाय जायो आरो नोंथां
औ
बेनि उनावहाय जोंना गासैबो आलासि न'खरनि मानसिफोरा बैसागुनि मुङै आलासि जाहैनाय फैनाय बेफोरबायदि थायो
औ
उनावहाय जोंना बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय गामि गामि गासिबो सुबुंफोरा गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जयै मोसानो ओंखारबोयो
औ
ओंखारबोयो सेंग्रा एबा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान आर'नाइ फालि लि आरो हिनजाव एबा सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना गुबै रेगे रेगां गोमो गोजा गोथां गाबनिफोरखो फारौ मेगननि बेसर बिबारनि आर'नाइ फालि बायदि गाननानै गामि गामि मोसाहैनाय जायो आरो नोंथां बैसागुआव
औ औ नंगौ नोंथां
बैसागु मोसानायाव बर' सुबुंफोरनिया मोसानायाव बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु आगजुफोरा जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जों बैसागु रंजानाय एबा मोसानो मोसाहैयो आरो नोंथां गामि गामि
औ
जों दा बैसागु होनब्लाथाय जोंहा बैसागुआ जोबोद जों नि मोनसे रंजाखांनाय बोथोर एबा फोरबो बैसागुआ।
औ औ।
औ आं दा बैसागुनि बागै मोनथिला नोंथां। जा एसे मिनथियो नोंथांनो फोरमायबाय। नोंथाङाबो एसे सम दंबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंनो बैसागुनि बागै?
औ हागोन नोंथां। जोङो औ जोङो बैसागु होनोब्ला थाय जोङो जोंनि बर'फोरनि ओ रंजानाय बै माबा दिन आरो।
औ औ।
बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरनि देरसिन फोरबो एबा रंजानाय दिन होननानै सानो आरो।
औ औ।
ओ बैस-बैसागुनि सिगां नोंथाङा होनलांनाय बायदि सैथो दाननि जोबथा सान एबा ओ बैसाग दाननि सानसे सिगां मोसौ मोसौखौ फालिग्रोनाय जायो आरो। बिदिनो जों मोस सौखौ ओ दंग' एबा दैमा एबा न'आवनो बेखौ जों दैजों आ मोजाङै थुखैग्रोनानै गोथार खालामग्रोनानै जों बेखौ ओ नोंथाङा होनलांनाय बायदि बिदिनो ओ दिग्लि लिथि ओ थाराय बिलाइ बेफोर बेफोरखौ जोङो बुज्राव बुज्राव बिदिनो लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोर खौ दामफ्लेनानै जों बेखौ माला सुनानै जों बेखौ गानहानै ओ जोङो हांगारफोरजों जोङो बिखौ ओ थालेरनि दुनायखंजों जों था दुनाय खं एबा गांखंजों जों बेखौ ओ बा हांगारखौ जोङो फुनना होनाय जायो आरो। एबा जोङो देलाय होनाय जायो आरो।
औ औ।
बिनि उनाव जोङो ओ बिखौ मोसौफोरखौ जोङो ओ दुब्लिसिम लांनानै ओ हेगारना हैनाय जायो।
औ
बेनि उनाव जोंना बैसाग ओ बैसागनि सेथि खालार खालि नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो बिदिनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बिदि खालाम खानानै जोङो गामि गामि गेर देर ओ गेदेरफोरखौ जोङो खुलुमहैयो ओ गेदेरा गेदेरा बोर होयो बिदिनो जोङो खालामहैयो आरो। आरो बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो हाग्रानि ओ मैगं ओ जेरै उम लेवा लाथा दिंखिया बिलाफा सायख' बिदिनो बायदि बायदि ओ मैगंफोरखौ जोङो खानानै ओ सेजौ से जोङो बिदिनो ओ खांनानै जों बे खौ संनानै जानाय जायो आरो। बेयो जोंनि बेयो जोंनि थाखाय ओ मोनसे ओ नेमखा। बैसागु दिनाव जानाय ओ बिनि उनाव जोङो जाखांनानै ओ बेनि ओ नैथि बैसा बैसागुनि नैथि खालार खालि जोङो बयबो ओ बोराय बुरै ओ गथ' गथाइ ओ सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ज' जानानै जोङो गामि गामि मोसाहैनाय जायो। ओ बिदिनो ओ जोंनि दामग्रा ओ जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा हारिमुन निया बेफोरखौ लानानै जोङो ओ मोसाहैनाय जायो। ओ दानि जुगावथ' जोङो नुयो सोरबा सोरबा ओ खाम सिफुंजों खाम सिफुं लायालासिनो सोरबा सोरबा बक्स दामनानै बिदिनो मोसा हो हैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बाय
औ औ औ औ।
बिदिनो जोङो ओ गाननाय जोमनायनि बागै होनोब्ला जोङो ओ ओ जोंनिया ओ हिन्जावफोरा जोङो ओ दख'ना ओ फास्रा ओ बिदिनो ओ हौवाफो सेंग्राफोरा उम सेंग्राफोरा गामसा बिदिनो आर'नाइ फालि ओ बिदिनो गाननानै जोङो मोसाहैनाय जायो आरो। ओ बुंनो थाङोबा मा मा ओ सिख्लाफोरनिया मा मा गाबनि ओ दख'ना गानो होनोबा ओ जोंना ओ गोमो गोजा ओ बाथ' गां बिदिनो रेगे-रेगा ओ फालि आर'नाइ फालि बि बिदिनो ओहो गाननानै जोङो बिदिनो ओ गाननानै जोङो मोसाहैनाय जायो आरो गामि गामि एबा गुबुन गामियावबो जोङो ओ मोसाहैनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो जोंना बिदि मोनसे ओ नेम दंबावो। ओ बैसागुआव सोरबा सोरबा न'खरफोराव ओ बाथौ दुमनाय जायो आरो। ओ बाथौनि बोराइ ओ दुमखोआनाय बोराय जानायखौ जों बेखौ बोखारनानै जोङो औवाजों मोजां बेरा हो फिननानै जोङो बिखौ ओ बाथौखौ लिरनानै जोङो बिहाय ओ आलारि बाथि सावनांगो सावो आरो। बिनि उनाव जोंहा गामिनि सानैसो ओ सुबुं लेंनानै जोङो बिदिनो उम हाग्रानि मैगं-थाइ थाइगं खांनानै
आं दहय होनलांनाय बायदिनो बिदिनो हाग्रानि बायदिसिना मैगंफोरखौ सेजौसे खांनानै नै जोङो बेखौबो ओ रायजोयैनो ज' ओ जानाय जायो आरो। बिदिनो ओंखाम बिदिनो ओ जौ गोरान जौ गिसि जों न'आवनो सावनाय बेफोरखौ होनाय जायो आरो बिनि उनावबो जोङो बियायनो जमा जानानै जोङो मोसाहैनायबो जायो आरो।
औ
ओ बेखिनियानो आंनि मिथिनाया बैसागुनि बागै नोंथां। ओ जोंनाथ' दा समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथांजो नोंथांजो रायलायनो मोननानै बैसागुनि बागै मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांसिम गोजोननानै थाबाय आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो मोन्नानै।
औ नोंथां दा दोनथ'नोसै नोंथां। औ नोंथां ओ मालाबा सम मोनबा ओ रायलायफिनसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ औ
औ दे नोंथां